औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां
औ मोजांङैनो दंना नोंथाङा
औ मोजांङैनो दं
औ औ थोंजोङैनो गुबै आयदायाव फैनो थाखाय आवगायदों नोंथाङा दा सम दं दसे सम दंङब्ला बर' हारिया थालिर बिफांनि बा थालिरनि बाहायनायनि सायाव दसे सावरायनो होननानै आखायाव लादों आरो औ औ थालिर नोंथाङाथ मिथिगौ गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि समाजाव बा जोंनि हारियाव थालिर बिफाङा गोबां जायगा आवग्रिबोदों जेरै हाबा हुखायावनो होन धोरोम फालिनायावनो होन बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जायगाफोराव माबा खामानिफोराव थालिर बिफांनि थालिर बिफांनि माबाफोरखौ मा होनोयो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जानाय लोंनायफोरावबो थालिर बिफां थालिरनि बाहायनाय जेरैहाय खारै बानायनायानो होन बा बेफोरबायदिनो ओ माबा मा होनो बेयो फस्ला ओंख्रि जानायानो होन बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि थालिरनि बाहायनायखौ नुबोदों आरो दा बेजों लोगोसे आथिखालाव नायनो थाङोब्ला थालिर बिफांखौ गोदो जोंनि बर' समाज आव मोनसे उफेरा बा ओरैनो बारियाव गायना दोननायसो जायोमोन नालाय नाथाय आथिखालाव बेखौनो ओ फालांगिनि महरजों नायनानै बा फालांगि महर होनानै गोबां बिथिंङाव गोबां माबायाव मानि गोबां हार आव मावनानै बेनिफ्राय रां आरजिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ
औ
नुनो मोनगोन नोंथांङा गोबां जेरै बिगासे बिगानै बिगानै गाहाम गायब्लाथाय बेयाव बेनिफ्राय खनसेयैनो गोबां रां बेराद दागाव हेगारब्लाथाय डाइरेक्ट फालांगिरिनो फानब्लाथाय बेनिफ्राय गोबां रां मोननो हायो दा बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो दा थालिर बिफांखौ गायबाथाय बांद्राय जोथोन इदि लाद्रायनांगौबो जाया मानोना बे मानियो सानफ्रोमबो बे बेफोरबायदिनो नायबाय थानाय माबा माबानाय बेफोरबायदि खालामनांगौ जाया बा खनसे थालिर बिफांखौ फोसाबनायनि उनाव बा सनखांनायनि उनाव बेयाव एसे दै होनानै बेफोरबायदिनो मास मोनसेयाव खनसेबा खननै नायब्लानो मोजां जायो बेफोरबायदिखौ आरो फारसेथिं हाग्रा दु फबनाय बेफोरखौ सनस्रांना एसे सस्रांबानो मोजां जायो आरो दा नोंथांमोननिखिया थालिर बिफाङा गायो नामा बा थालिर बिफांनि आबाद मावोना आरो मावोबा माबायदि मावो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां औ ओरै नोंथाङा जि सोंबाय जोंनि ओनसोलावबो थालेर गोबां रोखोमनि थालेरखौ नुनो मोननाय जायो अब्लाबो माने बेबायदि बेबादि माने फालांगिनि थाखाय बा बेफार खालामनो थाखाय मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो जोंनिजों सायदहाय जेरै आथिया थालिर स्नि साम ओ थालिर जाहाजि बेबायदि रोखोमनि थालिरफोरखौ नुन मोननाय जायो। अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय फालांगि बिथिङावहाय मावनायखौ नुनो मोनो जों
औ औ। हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ खोना औ बेफोरबो ओ नोंथाङा ओ नोंथांनि ओनसोलावहाय बा नोंथांनि जायगायावहाय ओ फालांगियारि बिथिंजों मावनाय जाया आरोना।
औ नों
औ अम फालो थेवब्लाबो बो जोङो बेखौ मखनो हागोन था ओम थाल ओम थालिर बिफांखौ गायनानै बा थालिर बिफांजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो रांखावरिखौ दोनथनानै जेरैहाय जोङो हेल नि फारसे नायोब्लाथायबा ओ सावस्रिनि फारसे नायोब्लाथाय जेरैहाय जों नुनो हागोन थालिर बिफां ओ थालिर जुदि फिथाइ हिसाबै बा मोनसे जाग्रा हिसाबै थालिर फिथाइखौ जायोब्लाथाय जोंनि माखासे ओ निउट्रिसन बा बेफोरबायदिनो प्रटिननिबो खोन्था थायो दा बे फोरखौ जों मोननो हायो ओ थालिराव बो गुबुन‌ गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि आथिया थालिर बेफोरबायादि निया माल बखारि बेफोर बादिनो सिनि सामबा है गोबां गोबां रोखोमनि थालिर फोरखौ मोननो हायो दा बेफोरखौ नायोब्लाथाय जोङो ओ नुनो मोनो बेफोर थालिरफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो जेरैह नोंथाङा जेब्ला आथिया थालिरखौ नायगोन बा आथियार थालिरखौ ओ नायगोन अब्ला नुनो मोनगोनदि आथिया थालिरनि जि बिखो माबा मा होनोयो बियो ओ थाय बेयो जोंनि उदैनि थाखाय मोजां। जेरैहाय खिसावनाय जाब्लाथाय बे आथिया थालिरखौ बा आथिया थालिरनि फिथाइखौ एसे ओ ओ ससे जाना होयोब्ला बेखौ मोजां मोनो। मानोना खावसे जाबा जाद्रायबा बां बे उदैया गाज्रि जायो बेनिखायनो एसे जानानै होबा मोजायो बेनि अनगायैबो बे आथिया थालिरनिनो ओ बिफांनि रोसिखौ जेब्ला खिसावनाय जायोब्लाथाय बिफांनि रोसिखौ ओ हायखांनानै ओ लोङोब्लाथाय बा उदै गाज्रि जानाय खिसावनाय जानाय बियो हामो आरो।
औ नोंथां औ
औ ओ बेजों लोगोसे माखासे दोरोङारि मुलिफोर बाहायनाय जेरैहाय नुगोन नोंथाङा जेरै ओ हरखाबनो ओ सुबुङा जेब्ला सुबुं मानसिफोरा जेब्ला बाखंजागोन बा बेफोरबायदिनो मानलु मानला जानानै ओ देहायाव ओ गोरजा गोरजा सिथर' बेरोबा बे बे थालिर आथिया थालिरनि ओ माबाखौ फस्लानि फस्लाखौ बा बे बेफोरबायदिनो आथिया थालिरनि माबा खौ मा होनोयो ओ बिखंखौ ओम दिरुं बानायनानै बा लो बानायनानै गानब्लाथाय हामो होननानै जोंनि समाजाव फोथायबोदों।
औ नोंथां औ
आदा नोंथाङा मिथिनायाव बेफोरबायदि जोंनि आत बेफोरबायदि थालिरजों माबाफोर बाहायजाथाव बा सुबुं मुलि बा बेफोरबायदिनो जानायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङानो फ्राय बुंलांजोबखाबाय। जेनेबा जों आथिया थालिर खौ माबायदि मा मा बेरामखौ सोखानो थाखाय जों दोरोङारि हिसाबै बाहायो नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांजोबबाय बेजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलावहाय थालिर आथियानि बे जि फिसा फिसा फुलि थायो बेखौ जोङो हाबा बेवहाय माने गेटआवहाय लांगोनायाव गायनानै जोङो दोरोङारि हिसाबै आसारखान्थि नेम बादियै जों मानिनाय जायो आरो आरो थिग बेबायदिनो बायदि रोखोमनि फोरबो फालि नियावबो जोङो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथाङा। नोंथाङा थिखौनो बुंदों। जे ओ हाबाथि हाबायावबो हाबा बर'नि गुबै हाबायावबो जोङो थालिरनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। थालिर बिफांनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय ओ नों जेब्ला गामि ओनसोलाव नायनो थांगोन अब्ला नुनो मोनगोनदि ओ थालिर आयथानि जि गेदेर थालिर आयथाबो गिदिर जायो नालाय गेदेर गेदेरथार आरो गोजौ गोदोर। दा बेफोरखौ दा ओ बिफांखौ हानानै सिथ्ला गेजेराव खुन्थिया महरै बाहायनाय बेखौ नुनो मोनो। नो
औ
औ जेब्ला जोंनि समाजाव पेन्देल गैयामोन बा बे आथिखालनि बायदि ओ रां होनानै पेन्देल खानायनि जि सुबिदा बेयो जोबोर खममोन बा बेफोरैनो बाहायामोन होननानै बुंजागोन। दा बै समाव बै समनि ओफ्रायनो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि थालिर आइथियानि माबा आइथियानि माबाखौ अ बिफांखौ अ सिथ्ला गेजेराव गायनानै गोजौआव माबा बेफोरबायदिनो माबा होनानै मा होनो सालि होनोनानै दा बेफोरनो खोबग्रा उनाव प्लास दिखोबाय दा आरो सोलायबोबाय बेफोरबायदि होनानै फालिबोनायखौ ओम। नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा होननाय बायदि मन्दप जि जोङो नुनो मोनगोन गुबै जोंनि गुबै दोहोरोमाव नुनो मोनगोन नोंथाङा मन्दपखौ एक्सट्रा बानायोना। दा बेयावबो थालिरजों बानायनाय आरो बेजों लोगोसे आ गेटफोरावबो होनाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन।
औ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे आं दहाय बुंलांदोंमोन बर'फ्रा थालिरजों अ खारै बानायो खारै दा नोंथाङा मिथिखायो बर' समाजाव बा बर'फोरनि गेजेराव खारै होनब्लाथाय आ बुंनो नाङा बा माने सिनायथि होलायनाङा खारैया मा बुस्थु बेखौ जों मिथि खायोआनो दा खारै होनोब्लाथाय ओ जोबोर न'आवनो बानायनाय हममेड होननानै बुंजागोन हेल्डि मोनसे ओ जाग्रा जाजाग्रा मुवा जेर सबायजोंनो जायो अनलाजों जायो बेफोरबायदिनो ओ मैगंफोर खांथिंलाबायनानै बेजों जायो। दा बे नङाब्ला जोंना आ बर'नि माखासे जानाय खाजाफोरानो आद्रा बा जाफों फङा होननानै बुंनांगोन आरोना।
औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा खारै बानायनायनि प्रसेसखौ मिथिगौबा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ जागोन दे नोंथां आं जा प्रसे जेसेबांखि आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन।
औ नंगौ नोंथां।
जों बर' गामियाव जोंहा ट्रेदिसन हिसै फार्स्टआवनो जोङो थालिर आथिया
औ नोंथां औ।
औ बे थालिर आथियानि बिफांखौ औ। जिरजानाय बायदि फिसा फिसा गुसुं थुख्रा खामनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव ओ दाबा फिसा बा सिखा फिसा लानानै जोङो स्था स्था हिसाबै हानानै लानानै बेखौ सान्दुङाव जेतिया सान्दुं दुङो अब्ला सान्दुङआव मोजाङै फोराननाय जायो आरो बिदिनो से दान गाहाम फोराननानै अखा फिसियालासिनो बेखौ दोननांगौ आरो अखा हायोब्ला। अखानिफ्राय मोजाङै बासि नांगो। जेथिया बे थालिर आथियानि स्था हानाया मो मोजाङै रानो अब्ला बेखौ अर लगायनानै सावनानै हाथब्ला खालामग्रोनाय जायो फार्स्टावहाय। बिनि उनाव दै एसे सारस्रि सारस्रि सिदोब खालामनानै लानाय जायो। जाहाथे जों आखाइजों ला दु बानायोब्ला मोजाङै गथा जायो। बेबाय दिनो माने लादु बानायनानै दोननानै फोराननाय जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौहाय जेब्ला जोङो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि संनाय समावहाय बेनि जि हाथफ्ला फिथर बे हाथ'फ्ला फिथरखौहाय थुनानै दै सरनाय जानानै जि ओंखारो रोसि नो जोङो। खारै हिसाबै बाहायनाय
औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
औ। खोनादों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथाङा थिखोननो होनदों। नोंथांनि जोंनिखैजाबो बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो खारैखौ। आरो ओ नोंथाङा जों बेखौ मख'नांगोन दि बर' समाजाव खारैखो खालि थालिरजोंल' बानायनाय जोंङो बा थालिरनि फस्लाजों ल' बानाय नाय जाया थालिर नि बे मुरा थालिरनि जि मुरा बे जोंबो बानायनाय जायो आरो बे जों लोगोसे आ थालिरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिरादफोर जेरैहाय नोंथांङा बुंनांगोन ओ थेमसि थेमसिनि ओ जि साबा बे जोंबो बानायनाय जायो बेजों लोगोसे लोगोसे ओ उम नारेंखल बिगुरजोंबो बानायनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो गोदोनि समाजाव दा बेफोरबायदि दि ओ खारै बानायनाय प्रसेसखौ नायनो थांङोब्ला जोबोरैनो ओ मा होनगोन बेखौ ओ इउनिक मडेल होननांगोन आरो गुबुननिख्रुइ जोंनिया जोबोर साब जाथाव जा-जादों औ बेखौ आ थाव गैयै समावनो थाव गैयै समनिफ्रायनो जोंनि समाजाव गोदोनिफ्राय खारैखौ बाहायबोदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला थालिरा जोंनि समाजाव ओ गोबां गाहाय जावग्रा जायगा आवग्रिदों जेरैहाय ओ फुजा फाथाल होनायानो होन हाबा हु खायानो होन बेफोरबायदिनो ओ ओरैनो ओ फिथाइ सामथायाइ बाहायनायावनो होन दा बेजों लोगोसे मोनसे फोथायनाय दंबावो बर'फोरनाव थालिर बि फांङा दंखल खाथियावबो बेफोरबायदिनो दैखर खाथियाव थायोब्लाथाय सारन थाय गावनाया नारगारोबा बेफोरबायदि गोलैया होननाय ओ उम माबाखौ फोथायनायखौ बा बेफोरबायदिनो ओ माबाखौ मोनो आरो जोंनि थिंजा दा नोंसोरनिथिंजा दंना गैया बे बुंथिनो हाया खायसे खायसे जायगायाव दं खायसे खायसे बे जायगायाव गैया।
नंगौ नोंथां बे सुबुं फोथायनाया जोंनि साइडआवबो दंङ। खोनानो मोनदों आंबो
औ नोंथां औ। हेलौ। औ नोंथां औ जोंना समा जाबायमोन। औ औ दा बे समाव दा जों बे समाव नोंथांजों थालिर गायनाय आरो थालिरनि ओ बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबद गोजोननाय मोनबाय सम मोनोब्ला इयुनाव बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो नाजानाय जागोन।
औ जागोन दे नोंथां उम। आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा आं मिथिनो मोनबाय।
औ दे दे नोंथां
औ